ओ हेल' नोंथां ओ नोंथाङा दा ओ फ्रि दंना
औ दंथ'यो
औ अब्ला गिबियावनो गोजोन बेलासि नि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय
औ नोंथां
औ दा होमबा नोंथाङा दा जेबो उस सुबिदा गैयाबा ओ नोंथांजों ओ फंनैसो जोंनि बर' हारिनि उम मागो मागो दमासि फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांजों आं फंनैसो रायज्लायनो हागोन नामा
औ रायलायजागोन नोंथां
आ थारैनो नोंथां आ अब्ला जोङो ओ रायलायदिनि आ माग गो मागो होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंहा बर'फोरनि बियो आ मा होनगोन जोङो बर'फोरनि मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ फोरबो औ औ
गामिनि बयबो रंजा बाजा जा फुरैसो ओइ फोथाराव जोङो।
औ।
बेलागुर न' लुनानै ओ लावखार ओंखाम बयबो रंजा बाजायै जाहोयो। नङा होमबा नोंथा? दा बै जोंनि जानाय जोंनि जि मोनसे जोंनि जि बे मोनसे ओ रंजानाय सान बैफोरनि सायाव नोंथाङा माबायदि जोंनि जानाय-लोंनाय बा जोंनि थांना थानाय जोंनि हारिया माबायदि माखासे मोजां ना गाज्रि ओ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ मोजां सोंथि नोंथांनि सोंनाया ओ जों मा बर'नि मोनसे एंगाहायै फोरबो मोनसे ज मागोआव ओ जोंनि बर' सुबुंफो फोरा मोना। फोथाराव ओ जोंनि थालिर बि बां ओ जिम बा नारा बायदिसिनाजों न' लुनानै फोथारावनो बै सानखा ओ मोनाखालि बैयावनो लावखार ओंखा खाम जायो आरो रावबो न'आव जायालासिनो बै ओ फोथाराव जेराव न' लुदों बेवहायनो मा खालामो ओ सङै खावै बेयावनो जानानै ओ ओइदिनखालि बे न'आवनो ओ उन्दुनानै थानायखौ जों नुबोदों आरो बेयाव उन्दै थ' गासिबो ओ। दानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओइ जा यावनो जों रंजानाय बयबो हरसेखौ रंजानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो ओइदिनखालि ओ जे
नोंगौ नोंथां।
उनफोरावबो मा खालामो जो फानगोन निखौ दिरुं बायदि खालामनानै खानायखौ जों नुनो मोनो आरो जाहाथे जोंनि ओ जाहाथे जोंनि ओ गय बिफां खान्थाल, थाइजौ बिफांफोरा मा जायो ओ बुरजा बुरजा फिथाइ होयो होननानै बेबायदि फोथायनाय दं आरो बर'फोरनियाव
नोंगौ नोंथां
खौ अखानायै जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा सौनानै दोननाय फिथा सौराय बेफोरखौ जोङो बयनियावबो न' न'खर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बयनिबो न'खर न'खर थांनानै ओ फिथा मागि मागि ज' खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथाङाबो ओ बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा
औ नोंथां ओइ थारैनो नोंथाङा जि बुंदों गासैबो जों गासैबो सावखांनानै बेगुर लावखार ओंखाम ह' ओ रंजा खांनानै जो ओस जेब्ला जोङो बेयाव हरसे थानानै फुङावहाय ओ रावबो सिखारस्लाबै मोनै जोङो खोमसियावनो दुगैस्रां लोबस्रां न'खौ जोङो सावनानै न'फारसे फैयो नङा होमब्ला नोंथां फैनानै औ फैनानै जोङो मा खालामो ओ दुगैना दुगैस्रां लोबस्रां नोंथाङा दानि फोरमायलांनाय बायदि जोङो गय दंफां खान्थाल दंफां थाइजौ दंफां माखासे दंफांफ्राव ओ जिगाबजों ओ बि बि गमा जोङो खायो नङा होमब्ला आरो लोगोसे ओ न'खौ गाव गावनि न'खौ सोरगिदिं नो खुन्दुंफोरजों सोंनानै लायो नङा होमबा नोंथां माने बे माने मा जोंनि मोनसे न'खरनि ओइ मोजां ओम ओ गाज्रि गुबुननि गाज्रि नोजोर दानांथों बा गुबुननि गाज्रि हाबाफ्रा जोंनिआव दा फैथों होननानै जों बेखौ मोनसे फोथायनानै खायो आरो दंफां औ जोङो गोबां फिथाइ बरहाबा दं गोबां जों बेखौ खानाय जायो नामा
औ
औ बिनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंहा फिथाखौ ओ मा होनो बयनिबो न'खराव ओ जोंहा जि सिथाव ओ एनथाब फिथा ला या गोबां ओ
औ
आरो जोङो ओ गावनि गिदिर ओ बिमा बिफा जेरै बिबै बिबौ गामियाव बयबो हान्थु खरायनानै जोङो ओ सनमान लाबोयो नङा होमबा थां औ नोंगौ थारैनो थारैनो जोबोद ओ रंजा बाजा होननांगोन जोंनि बे मोनसे ओ मागो फोरबोखौ ओ जोंनि एंगारहायै मोनसे बियो नांथाबना थानाय गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो फाय
नोंथाङा गोदोनि मागो आरो दानि मागो माबाफोर सोलायनाय
ओइ बेनोसै नोंथां ओ सोलायनाय होनना ब बुङोब्लाथ' ओ एथबां सोलायनायखौथ' आं नुवाखै ओ गोदोनिफ्रायनो जों ओ जोंनि हारिया बेखौ फालिबोनाय हिसाबैथ' दासिमबो गोदो जेरै मानिबोदों फालिबोदों ओ बिदिनो फालिबोदों दासिमबो नाथाय मोनसे मोननैखौ जोङो एसे सोलायनाय नुनो हमबाय मानो होनबा गोदोनि स समावहाय जोङो गामिनिफ्रासो बयबो ओ ज' जालायनानै बेखौ जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बा ओइ सेंग्राफ्रा ओ गुबुन न गामिनि गुबुन माने बिदि जानो हमबाय गुबुन गुबुन ओ अजा फालिनो हमबाइ माने ना आरो गोदोनि समाव जोङो मा होनो ओइ स्नि सान जि साननि सिगांनो जोङो न'फोरखौ जेरै जिगाबनि नारानि ओइ थालिर बिलाइफोरनि जोङो बानायबोयोमोन नङा होमबा ओइ गोबां गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर नाथाय आथिखालाव मा ओ न'फोरखौ बारा बा नायनाय नुनो थांला नोंथां ओइ माखासे मा सोरबाफोआइदि आथ' ओ लानदाङैनो जानो हमबाय सोरबा बाय बियामा ओरैनो तिरपाल तिरपाल गांसेफोरल' सोंनानै जानो हमबाय माने
औ
मो माखासेखो बेफोरखो सो सोलायनाय नुदों आरो नों थां
औ नोंथां होननाय बायदि दिनो औ आंबो मोननैसो एसे आथिखालाव नुनो मोननाय जाबाय ओ गोदोनि समाव मा जोंनियाव दामनो थाखाय मा गैयामोन ओ मायेक देग डि जे बेफोरबायदि गैयामोन आरो ना गाव गावनो खुगाजों मा खालामनानै ओ मेथाइ खननानै रोजाबनानै मोसायोमोन आरो आथिखालाव ओ मा जायो ओ बिदिनो माइक देग दिजे बेफोरजोंसो माने मोसानायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ नों नोंगौ नोंथां
दे ओ जोंनि आथिखालाव सोलायनाय आरो गोदोनि समाव ओ जानाय लोंनायाबो एसे ओ हिसाबनिमोन हिसाबनि जायोमोन आथिखालाव माने दा बेबो लिमिट गैयि जाबाय माने जेब्लासिम ओ मानसि थिया ओ मोसानो रंजानो हाया बेफोरबायदिस जाजासिम माने जानाय लोंनायखौबो जों नुनो मोनसै नोंथाङा आरो जे बुंलां दों ओ गोदोनि समाव जों गावबा गावनो नारानि जिगाबनि न' खालामनानै जायोमोन औ बेबो आथिखालाव ओ जों टिलफार बायदिसिना बेफोरजोंसो न' बानायालासिनो खोबनानै जों जानायखौ नुनो मोनसै आरो गो दोनि समाव ओ जेनेबा ओ सम मथै रंजानाय खौबो जों नुयोमोन आथिखालाव नाथाय जों हरसे गाहाम रंजानानै फुङाव ओजों सिखारनो रोङि बेयावनो गोग्लैसोनानै थालाबायनाय बेफोरखौसो जों नुनो मोनसै आरो
थारैनो थारैनो नोंथांजों आं ओ मागोनि सोमोन्दै लायरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा जि आनो ओ फोरमायहरबाय थारैनो जोबोद मोजां पइन्ट होननानै आंबो साननानै लाबाय दा जोंनि रायज्लायनायखौ बेसखिनियावनो दोनथ'नसै नामा नोंथां
जागोन दे